औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथां?
आङो नै ओ मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनानै दोङो। दसे ओरैनो देहाखौ आराम मोननाय लादों नोंथाङा। लाय
आंबो दं नोंथां ओरैनो। औ नोंथांजों आङो दा फंनैसो खोथा रायजलायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां माबायदि खोथा फोरमायना होदो एसे ओ राय्लायजानायखो खो रायलायनोसै आंबो जेसेबांखिनि हायो स औ हय सय मय मोनगोन ओं नोंथां
जों दा ओ दिनै जा जोंहा दिनैनि समावहाय जा गेलेनाय
औ
बेखौ जोंनो मानो नांगौ ओ बेजों लोगोसेनो जोंहा मा गेलेनायजों जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो? आरो जोंहा गेलेनाया जोंनि जा उम समखौ जोंहा माबायदि जोंहा सम होयो जोंनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे सा ओ सावरायना होनो हागोन ना नोंथां!
औ हागोन नोंथां हागोन ओ जोङो गेलेनाय बुङोब्ला जोङो गेलेनाया जोंनि मोनसे ओ देहाखौ ओरैनो बियो खेला ल' नङा गेलेनाया मोनसे जोंनि देहाखौबो गोख्रोंथि लाखियो नोंथां ओ बेयावनो गोबां जोङो बेयाव रोंगोरथि गावनि सिनायथि बायदिसिना खौ जोङो बेयाव दिन्थिनो हायो गावनि रोंगौथि ओ सांग्रां आरो आब्रुथि गोनां ङाव जोंखौ दिन्थिनो होयो आरो बे गेलेनाया जोंखौ।
औ औ औ औ
ओ बे गेलेनाया जोंनि फिटनेस ओ गोसोआरि साननाय ओ गावनि गोख्रोंथि खौ जोङो दिन्थिनो हायो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जेनेबा ओ गुबुन माबा मोनसे जोङो जोंनियाव रोंगौथिया मा दङ बेखौ जोङो दिन्थिनो हायो गुबुनजों सिनायजा होनोनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों जोङो। गेलेनाया मोनसे ओ खेला गेलेनायल' नङा बे गावनि देहानि थाखायबो जों बेखौ ओ देहानि मोजांनि थाखायबो जों जों बेखौ गेलेनांगौ जायो खेलाखौ जोङो माने गोबां ओ बेरामनिफ्रायबो जों बेखौ रैखाथि होनायायो गेलेनाय जोङो नङा होम्बा नोंथां? ओ जोङो गेलेनायजों बेबायदि बिदिनो गोबां ओ जेनेबा जोंनियाव हां लानायाव जोंनिया ओ खहा जा खहाखौ खोमोरो जोंनिया गेलेनायनि गेजेरजों औ खायसे मुलाम्फा होयो जोंनियाव बेबायदिनो ओ थिग बेबायदिनो गेलेनाय फोर बैसोनि गेब थाया बैसोनि सिमा थाया आरो माने नोङो ओ औ गोसोबानो गेलेनो हायो जेरैखि जोङो उन्दैयानो जा गेदेरानो जा जोंङो ओ देहा थासान्दियाव जोङो उन्दै गेदेर जोङो गासि बो बेखौ गेलेनो हायो बैसोनि सिमा थाया बेयाव जोंनियाव नोंथां नोंथाङा थ' बेफोरनि बागै एसे गियानखौ मिथिगौ जानांगौ। औ बेनो गेलेनाया आरोबाव जोंनियाव गुबुन गुबुन। फरायसा फरायसालि फरायसालिमाफोरावबो जोङो गेलेनायखौ लांबाय। थानांगौ मानो होनोब्ला जोंनि बे सेंग्राफोरा जोंनि राफोद सेंग्राफोरखौ जोङो गोख्रों लाखिनो थाखाय जेरैखि जोङो फरायसालिफोरावबो बाहागो लानांगो जोंनि गथ' गथ' उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनियाव बाहागो लानांगौ मानो होनोब्ला बेबो मोनसे औ बेबो मोनसे जोंनि स ओ जिउखौ दानायनि मोनसे राहा होननानैबो जोङो गेलेनायखौ खौ मिथिनाय जायो आरो जिउ दानायाव औ जिउ दानायाव हेफाजाब होयो होननानै जोङो ओ मिथिनानै मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो बेबायदिनो गेलेनायाव ओ मुखुब होहोनांगौ सुबिदा होहोनांगौ बेबादिनो ओ ओ गोदोर गोलावफोराथ' मिथिगौ जोङो गेलेनायफोर गेलेबा गेलेयोब्ला मा जायो बेनि थाखाय जोङो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो जा सेंग्रा सिख्लायानो जा बेफोरखौ जोङो सुबिदा होनांगौ होनांगौ बेनि लामाखौ दिन्थिना होनांगौ ओ जोङो नुनो मोनो गोबां ओ गेलेमुवारि जोंनिया फरायसालि दोङो बे गेलेमुयारि फरायसालिया जोंनियाव ओ जोंनि ओरैनो अ स्पर्टस एकाडेमि बेफोरो जोंनि जायगायाव एसेबां दाथ' नुनो मोना नुनायालाय नोंथां ओ औ खम नुनो मोनो बेनि थाखायनो बे औ औ औ बांदो औ बांनाया दा जोंनि जायगाफोरावबो जोंनियाव बुहुद खम नुनो मोनो जोंनिया बे स्पर्स एखादेमिखौ जोंनियावबो ला लाबोनांगौ बेफोर बायदिनो उन्दै उन्दै गथ'साफोरा ओ जाहा जे गावनि राहाखौबो दाखाना लानो हायो गावनि देहाखौबो मोजां मोजाङै लाखिनो हायो बेबादिनो गावनि गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो हायो सिनाय जाहोनो हायो बेफोरनि थाखाय जोङो ओ गेलेनायफोरखौ बेबायदि ओ स्पर्टस एकादेमिफोरखौ जोङो गायसननांगौ गामि गामि बेफोरो जोंनि थाखाय ओ जोबोर मोजां जाहैयो आरो जोङो गेलेनायजों गेलेनायजों जों आरोबाव ओ गोबां ओ हादोरमा हादोरसाफोरावबो जों थांनानै जोङो सिनाय जाहैनो हायो जेरैखि मुं मोनहोनो हायो नंगौना नोंथां ओ बेफोरखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ औ होनबाबो आङो आंनि बागै एसे बुजायनानै होनो सानदों आरोना आंनि गोसोनिफ्राय जि ओंखारदो जि बुंदो बिखौ आङो फोरमायनानै होनो सानदों नोंथांनो ओ जेनेबा जों हादोर हादोरमासाफोराव जोङो दा गेलेहैनानै जोङो गावनि मुंखौ खामानि गावनि मुंखौ खामायनो हायो गावनि जिउ दानायनि लामाखौ जोङो ओ जिउ दानायनि लामाखौ जों दिहुनन्नानै लानो हायो जेरैखि जोङो‌ मोनसे हादोरमायाव गेलेहैबाय जोंहा नोङो मोनसे ओ फुटबलानो जा जेसेखि जोंनियावथ' गोबां गेलेमुवारि दोङोना जोंनियाव गेलेनाय बादायलायनाय जोङो फुटबल क्रिकेट बेडमिन्टन हकि बायदिसिना जोंनियाव गेलेनाय दोङोना बे बेफोरनिफ्राय जोङो ओ बेफोरनिफ्राय जोङो सिनायथि मोनो फोराव जोङो बाहागो लाब्लासो जोङो सिनायथिबो मोनगोन नङाबा बोरै मोनगोन बेनि थाखायनो जोङो ओ बेयाव बाहागो लानांगो नोंथां दे नोंथांनिफ्राय आङो
औ औ औ औ नोंथां औ थारैनो ओ दा नों नोंथांङा दि दि बे सम खम समनि गेजेरावनो जि जोबोर मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय नोंथां बे गेलेनायनि सायाव जोङो मा मा बायदि जोङो ओ मुलाम्फा मोनो बेखौथ' नोंथाङा बुंलांबाय बा गेलेनाया गेलेयोब्ला जोङो मा मा जोंहा जायो बा जोंनि देहानि जोंहा मा जायो बेखौ मोजां नोंथां बे खम समनि गेजेराव जोबोद मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय थां बिनि थाखाय आं नोंथांखौ साबायखर बावो आरो नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नों
बेनि औ बेनि सायावनो आङो एसे जा हायो आंबो बुंनो सानदों आरो एसेबांथ आंहा बे गेलेनायनि सायाव आंहा एसे रोंगौथिबो गैया नोंथां आङो मेथोनायावबा आङो जा खोनानायाव आङो जा खोनादों बा जा मोन्थिदों आं बेखौनो एसे बुंनो सान आरो नोंथां दा जोंहा गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गेलेनाया मा जादों दिनैनि समावहाय जोबोर मोनसे गोनांथार बा एकदम जोंनि देहानि थाखाय बेयो मोनसे मा जाना फैदो ओ गोनांथि जाना फैदों आरो
औ नंगौ नोंथांं
औ जोंहा ओ मानो गोनांथि जानानै फैदों होननानै बुङोब्ला जोंहा नायनो थाङोब्ला जोंहा दोनैनि दिनावहाय जोंहा मा जादों जोंहा दिनै गासैबो जोंनि ओ बाजार गलाफोराव मोननाय जोंहा मा जोङो खायसे जानाङै जोङो मुवा बेसादखौ जों जाफ्लांङो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जेरैहाय जोङो जोंहा दिनै बाजार गलाफोरावथ' जोङो जोबां जों गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाय थाइगं जोङो जानाय खाजाफोर मोनो मोना ओमबा नोंथां
औ नंगौ औ नंगौ
खाजाखौ जोंहा माबायदि बाहाय जोंहा आबादारिफोरा जोंहा गोबां रासायनारि हासार होनानै जोंहा बांसिनै जों बाहायनायखौ जों नुयो आरो दिनैहाय स बैफोर जोंहा जोंनि बेफोरखौ जोङो जानानै जोंनि देहाया मा जायो आद्रि गोलैयो बा जोंनि देहाखौ खहा खालामो स बैफोर खहा खालामनायखौ जोङो एकदम गोख्रोङै जोङो मा खालामनो हायो रैखा होनो थाखाय जोङो जोंनि देहाखौ जोङो मा खालामनांगौ बायदिसिना खेला धुला खारनाय बारनाय जोंहा मा खालामनानै देहाखौ ओ फिट लाखिनानै जोङो मा खालामनो हायो बैफोर गाज्रि जोङो खायसे रासायनारि हासारजों बानायनाय मैगं खायसे जोङो गाज्रि गाज्रि जिनिसफोरखौ जानानै जा जोंनि देहाया दोगोन खालामनो हायैखौ जोंहा बैफोर जा जेरै खारनाय बारनाय गेलेनाय बायदिसिना खालामनायाव जोंहा देहाया राफोद जागोन अब्ला जोंहा मा जागोन बेफोरखौ जोंहा दोगोन खालामनायाव जोंहा मा जागोन मेन जोंहा फार्स्टलि जोङो बेखौ ओ हेफाजाब होगोन आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ उम
आरोबाव जोंहा ओ दिनैनि समावहाय जोंहा मा जादों ओ गेलेनायनि बेलायावबो जोंहा ओ सरखारनिफ्राय जोंहा मा जादों गोबां जोंहा दिनै गेलेनो थाखाय जोंहा मा होदों सरकारा गोबां खाबुफोर होदों जोंहा गोबां गामि सेर सेर बा खाथि खालायाव जोंनो मा बानायनो हादों नांगौ बिबांनि जोंनो गेलेग्रानि थाखाय जोंनो गेलेग्रा प्ले प्लेग्राउन्ड जोंनो बानायना होदों गेलेग्रा फोथाराव बानायना होदों नङा होमबा नोंथां जाहाथे गामि सिं सिंनिफ्राय जोंहा उन्दै उन्दै ओ ओ मा होनो बेखौ सुबुंफोरा बा गेलेनानै बेवहाय गेलेनानै जाहाथे गोजौ जा क्लाससिम गाखोनानै गोजौ मोनसे लेभेल प्लेटफर्माव जोंहा गाखोनो हायो। बेनि थाखाय जोंहा सरखाराबो मा होदों जोंहा नोजोर थिदों आरो बे गेलेनायनि सायाव। नंगौ नोंथां। औ दा जोंहा गेलेनायनिफ्राय जोङो गोबां जोङो ओ खायसे मा खालामनो हायो जों गोबां जोङो मुंदांखा जानो हायो नोंथां। जेरैहाय नोंथाङा दा बावैसो सिगां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो। जोङो मा खालामामनो हायो। जोङो गामि सिं सिं सिंनिफ्राय जोंहा जोंहा दानिया जोंहा आथिखालाव जों गोबां नुयो नङा होमबब्ला नोंथां जोंहा गामि सिं सिं जोंहा गोबां मोजां मोजां गेलेग्रा खायसे जोंहा मा गेलेगिरिफोरखौ नुयो नोंथां। स' बिथांमोना जोंहा मा जादों खायसे नांगौ बायदि जोंहा ओ गेलेनायनि खाबु मोनै सुबिदा मोनैनि जाउनाव जोंहा मा जादों खायसे गोजौ जाख्ला बा खायसे मोजां गोजौसिम मोनसे प्लेटफर्माव गाखोनो हायाखै। नाथाय दिनैहाय जोंहा समआ जोंहा फैयै फैयै जोंहा मा जादों जोङो सरकारा जोङो'औ गोबां सुबिदा होदों। जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा दिनै जोंहा गोबां स्पर्टस एकाडेमि जोंनो बानायना होदों नोंथां। गोबां नङाब्लाबो एसे-' से एनैखो जोंहा दिनै जोंनि जा खाथि खाला ओनसोलफोराव जोंहा मा जादों गोबां बेफोरबायदि जोंहा जौगानायखौ जों नुदों आरो। दा बैफोर जों सिं सिं सिंनिफ्राय जोंहा मा जादों दिनैहाय खायसे गोरों गोरों जोंहा खायसे गेलेगिरिफोरा जोंहा मा जादों दिनै ओ ओंखारबोनानै जोंहा दिनै बै जोंनि गेलेग्रा फोथाराव जोंहा गेलेनायखौ जों नुदों आरो। आरो आङो मोनसे खावलायबावनो सानो आरो जोंहा दिनै उन्दै उन्दैल' नङा जोंहा जोंहा गासैबो गेलेनाया जोंहा मोनसे मोनसे देहाखौ साव बिखौ जोंहा गोग्गो लाखिनायनि मोनसे बे आदबसो नङा होनोमबा नों।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेखायनो जोंङो मा जों आंल' नङा जों नोंथाङाबो बा नोंथांनि गिदिराबो बा नोंथांनि उन्दैयाबो जोंहा मा। दिनै गेलेनायखौ जोङो जागायनांगौ आरो। मानो होनना बुङोब्ला आरो जोंहा बे जोङो जागायोब्लासो आरोबाव जोंनि इयुन जोलै जा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिथांमोना जोंहा मा जागोन? गेलेनो जोंहा खाबु मोनगोन नङा होमबा नोंथां? जोङो जेब्ला, ओ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो जेब्ला जों गेलेनो थिनगोन। बिथांमोना जोंखौ गेलेनानै ओ खायसे मा जागोन मोनसे मटिभ मोनगोन। इन्सपायार जागोन नङा होमबा नोंथां स' जानानै जोङो बिथांमोनहा जोंजों गेलेफानानै जोंङो जाहाथे बिथांमोना। ओ मा जायो गोजौ जाखायाव जों गाखोनो हानाय जोङो ओ मोनसे ओ जाख्लासिम हायो आरो।
ओ नोंथां दा जोंनियाथ' समाबो जाबोबाय ओ